हेलौ नोंथां
हेल' औ नोंथां
खोनादों ना?
खोनादो नोंथां
ओ नोंथां मा खामदो नोंथाङालाय?
आं ओरैनो जनासो दंथयो दायो नोंथां जिरायनानै।
औ औ औ औ
नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो ओरैनो जिरायना दङ नोंथां।
औ मानोबा फन खालामदोंमोन नोंथाङा?
नोंथां आं नै ओरै मिथिंगानि बागै सावरायनो थाखाय नोंखौ कल खालामनाय जादोंमोन
औ दे नोंथां।
ओरै जोंना मिथिंगाखौ माने माबायदियै जो थोन लाखिनांगौ बिनि बागै सावरायनो थाखाय एसे फन खालामनाय जादोंमोन आरो आं।
औ औ। जोबोर मोजांनि बाथ्रा।
माने ओरैहाय मिथिंगाया दासान्दि नोंथांनि थास नोंथांनि ओनसोलफ्राव माबायदि थासारि सोमजिदों बिनि बागै लायज्रायनो माने कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा दे एसे फोरमायना होदो नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि मिथिंगानि थासारि बिफां लाइफांफोरनि थासारिया माबायदि जाना दं एसे फोरमायना होदो।
दाथ जोंना माइ गायनाय बोथोर फैबाय नोंथां
औ
अअखा अखा अखायालाय बिदि नोसैैनो ओ सम बायदियाव हानाय जायाखै आरो दा खोथिया फोनाय स मबो जाबाय नोंथां। अखायाबो मोजां जाङैनो हाया हादों हादोंबो हायाखैबो होनजायो आरो आरो दाख्लै बावैसो बांग्रि मावदोंमोन। नोंथांमोनथिंबो एसे
औ माव ओ नोंथां बांग्रिं मावनाय लाइ एसे एनै मावदों अब्लाबो एसेग्राब बिदि जोखोम जानाय मावा मावाखै आरो जोंनिखै।
औ नोंथां जोखोम जानायथ मावाखै मावलांदों मावलांनायालाय एसे गोब्राबैनो मावलांदों। बेफोररनि जाहोना मा जानो हागौ नोंथाङा एसे मिथिगौ नामा बेफोर माबोरै मानो जालांनो हमदों?
ओम बेफोरनि जाहोनखौथ आंबो बारा मि-मिथिस्लाबा बुजिस्लाबा जाहैबाय ओ बे बेफोरथ माबा मोनसे जाहोन थाखागोन थानाया अब्लाबो औ जाहोनाथ' थायो बयहाबो मोनसे नङा मोनसे ओ माखासे ओ माबा मोनसे जा जात जाहोननि थाखाय जादोंबो जानो हागौ आं एखौ बारा गुवारै फोरमायनो हानाय नङा नों
औ नोंथाङा आंनि
मिन्थिस्लाबनाय मोननासै नोंथां एखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा मिथियोबा
आंबोथ' जाहोनखौ मिथिजोबला आंनि साननाय बादिब्ला आब हावाजों आबहावाया जेरै- गुबुंले जालांनो हमदों
औ औ औ
बेफोरनि जाहोनावबो जालांनो जादों बायदि मोनदों आरो आङो
औ औ जानो हागौ माबा मोनसे ओं उम
जोबोरैनो गुबुंले जालांनो हमबाय आबहावा खौ जों जोथोन ला थानाया जोबोर खम नुनो मोनो।
औ नुयो नोंथां नुयो।
जेराव बिफां गायनांगौ नोंथां बेयाव बांसिन दाननायसो नुनो मोनो माथो आजिखालि
औ औ औ
बिफां औ
मिथिंगा होनोब्लाथ' सोमखोर स समायना गोदोनि बायदि गय बारि बागान बारिद गय सारि सारि बागान सारि सारि बेबायदिथ' बारा नुनो मोनला माथ
औ औ जोबोर खमायलांदोंना नोंथां?
औ खमायलांदों। जेरै - बिल्डिं बानायनाय बांसिन कारखाना बानायनाय बेफोरबायदिखौसो जोबोद नुनो मोननाय जादों नोंथां
औ नोंथां नुयो नुयो।
नोंथांमोननिथिं माबायदि थासारिया?
जोंखैबो नोंगौ थिगानो बुंदों नोंथाङा जोंखैबो बिदिनो सोलिदों थासारिया आजिखालि जोंनि जाखिनि लकेल एरिया बा गामियारि एरियाफ्राव खोब बांसिनानो माने बिफां लाइफां गायनो नागारो माने बिफां लाइफांखौसो फोजोबस्रांनाय बांसिन नुनो मोनदों आरो आंबो नोंथां।
नंगौ नंगौ बिराद खहा जानायखौ नुनो मोनदों आरो
औ माने खोब मानसिफोरानो बिदिनो बिफां लाइफांखौ माबा मोनसे जाहोननि थाखाय बा माबा मोनसे गोनांथि जानो थाखाय बिफां लाइफांखौ फोजोबस्राङो। नाथाय फांसे बिफां ओ दानफायनानै बिसोरो आरो गोदान बिफां गायालासिनो दोनो बिदिनो लासै लासै फोजोबस्रांलांबाय दं। बिदिनो माने बिफां लाइफांनि जिउखौबो खहा खालामदों आरो लोगोसे गावबो गावनि जिउखौ खहा खालामदों आरो माने थांगासिनो आरो बिदिनो लासै लासै। जोंनि औ माने गोबां मानसिफ्रानो माने बेफोरबायदिनो दानफायो दानफायो माने इदिनो जोंनि बुंनो थाङोबथ' बै बा अक्ट जे जोंनि जुननि बा अक्ट जायोना उम बेयाव माने गोबां मानसियानो माने बिफां गायनो नागिरै माने ओरैनो दानफायनायखौसो बांसिन नुनो आर मोनदों आरो जोंनि जाखिनि लकेल ओनसोल बेफोरावहाय आरो जोंनि ओरै बुंनो थाङोब्ला टाउन एरियायाव बांसिन गायो बिफां लाइफांखौ मानो होनबा बेयाव गरम थासारिबो सोमजियोना टाउनाव बेनिखायनो खोब बे बिफां लाइफां गायसोनाय नुयो आरो बेयाव माखासे मिथिंगानि सोमखोर गोथां खालामनो थाखाय बारहावा मोजां लाखिनो थाखाय माने बिफां लाइफांखौ गायो आरोना बिदिनो सोलिदों आरो जोंनि गामियारि ओनसोलफोराव बिफां लाइफा फांखौ फोजोबस्रांनाय माखासे आबहावा गुबुंले खालामनाय बेफोरबायदिनो गोबां नुनो मोन्दों आरो जोंनि जाथिनि ओनसोलफोराव
नंगौ नोंथां जोबोद दुखु नांथावा औ।
खुनांथाव नोंथां।
जों जोंनो गावनि आबहावाखौ गाज्रि खालामना लानाय जादों मोजां बारक जोंनो अक्सिजेन नांगौ जायो जों मोजां अक्सिजेनखौनो मोननो थांला होननाय बायदियानो जाहैदों
औ बिफां लाइफाङासो जोंनो मोजां बार मोजां अक्सिजेन थांना थानो थाखाय मोजां जायगा होयो नालाय ओ बेनिखायनो खोब मानसिफ्रा खोब माने बुजिया आरो ना गाव गावनि माबाखौनो माने बि फां लाइफांनि थाखायसो जों दा बेखिनि जायगासिम मोनफैदों बा बेखिनि जायगायाव थानो मोनदों बार मोजां मोननायनि थाखायनो जों हां लानो हादों थांनानै दं बेफोरखौ माने खोब बुजिसोआ आरो ना माने मानसिफ्रा ओ बिनि जाहोनावनो माने औ औ। बेनि जाहोनावनो माने खोब माने बेमार आजारबो सोमजिदों जायनि जाहोनाव खोब बायदि आरि जेंना जेरै बांग्रि मावनायफोरानो जा बा माबा मोनसे सोमजिनाय बेफोरबायाददि खोब जासोदों आरोना बारहावा गुबुंलेनि थाखायनो औ नोंथां औ।
जेरै कारखानाफोराबो बिराद गिदिर गिदिर बानायगासिनो बेफोरनि जाहोनाव आबहावाफोरा गुबुंले जालांनो हमबाय
औ। थिगानो नोथां नंगौ नंगौ। जेसेबांनो दारिमिनारि औ नोंथां औ।
दाथ' खोनानो मोननाय बायदिब्ला दिल्ली मुम्बाइ बेफोर थिं अख क्सिजेनानो बिराद खमायलांबाय
औ म उम खोन जाखागोन नोंथां माने बैफोर ओनसोलाव माने खोब बिफां लाइफांनि खम दारिमिन गायसननाय न गायसननायानो जा खोब एभेलेबेल माने बिब ओ बिफां गायनो नागिरै खोब माने जाब जाब सिथाब सिथाब माखासे न लुनाय बारहावा गाज्रि जानाय लेथ्रा लेथ्रि दाखोर गारनाय बेफोरनि बागैनो माने बै गुवाहाटियानो जा दिल्ली बम्बाइ खोब माने गरमसोबो सोमजियोबो बेफोरबायदिनो आरो नोंथां बिफां लाइफां गैयैनि जाहोनावनो माने।
औ नोंथा। गुवाहाटियावबोथ जों मिथिं होनोब्ला मैलाखौसो बांसिन नुनाय
औ मैलाखौसो बांसिन नुनाय जायो नोंथां नोंगौ थिगानो।
थिगानो नोंथां जोंनि बे गामि ओनसोलावसो एसे मोजां जानानै दं।
औ थिगानो नोंथां गामि ओनसोलफोरावबो खोब माने बिफां लाइफांफ्रा ओ हारसिंनो अबावबा हाग्रा बंग्रानिफ्रायबो सोमजिखायो नालाय बेनिखायनो गायाबाबो खायसे सोमजि नालाय एसे थाजायैनो दं आरो जोंना मिथिंगाया माने गामि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला।
औ आरो जोंना बर'फोराथ गोदोनिफ्रायनो उम गय खान्थाल थाइजौ बेफोरबायदिजोंसो थाबोखानाय नालाय जोंना ओंखायनो खोब थावन नाव थांब्ला बेलेग मोनो आरो गामियाव थाबोला बेलेग मोनो। गामियाव आरो गुसुआबो बां बांसिन गरमनिख्रुइ
औ औ थिगआनो ओं ओं ओं
नोंसिनिथिं बिदि मोनगोन ना मोना?
थिगानो नोंथाङा थिंखोनो बुंदों नोंथां माने ओरैबायदि जायो जोंबो जेब्ला जों टाउनाव थायो अब्लाथ बिफां लाइफांनि खमाथ जाखाबाय। बिनि उनाव ओ नफोराथ जाब जाब थायो जाहैबाय टाउनफोराव जाबजाब थानायनि जाहोनाव माखासे दाखोर दाला गारनाय एम्फौ एला बायदि गोबां नुयो आरो ना टाउनाव। जेरै बिफां सायाफोरबो बारा मोन थाङा बारहावायाबो मोजां बारा गरम बारबाबो गुदुं गरम जायो नोंगौ थिगानो जोंनि जा गामियारि ओनसोलाव माखासे बिफां लाइफांनि बाराबो एसे एसे जोंना मोजां जायो नालाय बेफोरबायदिनो नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलफोराव आरो। गोरोबि माने बारहावा गुदुं गुसु बिदिनो गामि एरियायाव गुसु टाउनाव गुदुं बेफोरबायदि बार बारनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
जोबोर गोजोन मोनोना नोंथां गामियाव थाबोला।
औ मोनो नोंथां मोनो खोब गोजोननाय मोनो गुसु सुदेम बार बारनायजों बिफां लाइफांनि सोमखोर गोथां बिलाइनि गाबजों खोब मोजां मोनसै आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां जोबोर गोजोन मोनो गामियाव थाब।
औ गुसु सुदेम बाराबो खोब बारसोयोना। दैमा दैसानि दै फैनाय। आरो जोङो। नुनो मोनो टाउनाव खोब माने दैफ्राबो माने लेथ्रा जायो आरो ना बै बोहैनाय दंगनि बा माबानि माने टाउनावथ नाला जावनासो दै हरो नालाय खोब बबेबा माबायाव। ओ मिलायनानै माने बियो दैफ्रा लेथ्रा जानायखौ नुनो मोनो आरो आं खोब बांसिनै नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
औ।
नोंथांमोन। थिं दायो अखा बांखा बोरै जानानै दं दाथ माइ गायनाय बोथोर नालाय। नांगौ जायो गासिखौबो।
थिगानो नोंथां अखाफ्राबो सम मथे थिगानो हादों हानाया दाख्लै साननैसो आलाय एसे मोजाङैनो दै अखा जगायदों। हालेवनो बा खोथिया फुनाय। गायनाय बेफोरो एसे मोजाङैनो जागोन बायदि नुहरदों नुनाया आङो मिथिंगाखौ नायनानै। अखा हानायाबो एसे मोजाङैनो गोलैदों नै दिनैसे एसे सान्दुंजों माने एसे गरम मोननाय जादों आरो मोननायालाय।
जोंनि। थिं दहाय फुं। गोरलै समाव अखा गोलैदोंमोन गोलैनायालाय।
औ थिगानो दं औ नंगौ नंगौ थिगानो औ। होमबा नोंथां नोंथांजों सावरायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो उनाव बेफोर बायदिनो सावरायनो हागोन होननानै नोंथां।
नंगौ नों। नोंथां नोंजोंबो सावरायना जोबोरैनो। गोजोन मोनदों।
औ औ औ दे दे होमबा ओनथां थिगानो ना ओनसोल। ओ माबा ओनथां उनावहाय खबर मोजां लानोसै दे बेफोर बायदिनो ना। औ। दे दे दे औ।
दे।
औ।